हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना
अ खोनादों नोंथां
अ
दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आं नै लामायावसो दं ओरैनो बेरायनानै
औ
औ नोंलाय
दङ आंबो ओरैनो गरम बोथोरनि जिरायनानै
अ
साहा लोंखांबायना लोङाखै
लोङाखै जोंहा मोनासेयाव साहाखौनो लोङा माने
अ
न'आव साहाखौनो जोंहा बारा लोंखाया फुङावल' लोङो
दायो माने नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथनि नोंथांमोननि बेथिं थालिर बिफां गायोना गैया
औ गायो गायनाया जोंनिथिं थालिर बागान बिराद बानायो आरो जोंनिथिं
उम
औ
ओरैनो मा मा जाथोनि थालदि बिफांफोरखौ गायो
थालिर बिफांखौथ' बांसिनानो माने जोंनिथि जा मावो गासैखौबो माने फालांगि खालामनो थाखायसो मावो आरोना बेनिखायनो मालफग थालिरा फालांगि खालामनायाव बांसिन मुलाम्फा मोनो नालाय बेखायनो बेखौनो बांसिन मावो आरो जोंनि थिं
औ
ओमफ्राय बेनि अनगायैबो माने एसे एनै ए ओंख्रि जाग्रा थालिर थायोना जोंनिथिं थालिर दाउखा होनना बुङो
बेनिफ्राय जा हुवा ओ आरो मा थालिर होनो बिदिनो एसे एसे बेफोरखौ बारा मावा होनब्लाबो माने न'नि बारिफ्राव फांफा फांनै थायो आरो न'आव जानो आन्था
आङो दिनैसो खोनादों बेबादि नामखौ थालिर दावहा होननायखौ
अ नोंसोरनिथिंलाय माथो होनो
सिनाया आङो माबादिखो होनोबा बिदि
बै ओंख्रि जाग्रा थालिर थायोदे दखानफोराव फाननाय नुयो जोङो
जोंनोथिं खास कलसो होनो बेखौ
मा होनो
कास कलसो होनो
खोनायाखै आं
कास कल
अ अ अ
जोंनिथिं थालिर दाउखा होनो ओमफ्राय ओंख्रि जाग्रा थालिर होननानै बुङो आरो
उम जोंनिथिंबो गोबां थालिरनि बागान बानायो ओमफ्राय जोंनिथिं मालभग खौनो बांसिन बानायो आरो ओमफ्राय जाहादि जाहादि थालिर मालभग थालिर बेखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो जोंनिथिं
अ नोंसिनियाबो बिजनेसनि थाखायनो मावोना
उम जोंनिथिंथ बा बांसिन बिदि बिजनेस खालामनो थाखायनो मावनाय जायो
अ उम जोंनियाबो बेनो बिजनेसानो मेन आरो
उम ओरैनो नोंथाङा मा होनोमोन थालिर बिफांखौ मादि मादि गायनाय जेसे खोन्थानो हागोन नामा
बेखौथ आं फार्स्टनिखाय बोरै बोरै गायो बांद्राय मिथिला माने गायनायखौ गायनायाव थांफेराबो नायफेराबो नालाय हौवाफोरासो खामानि मावग्राफोरासो गायो नालाय आं हिनजाव जाबाय नालाय माने बेफोरखौ बांद्राय नटिस खालाम फ्लाङा आरो होनब्लाबो
अ
एसे एनै रायलायनायफोराव खोनायो माने न'खरनिफोर रायलायनाय बा थालिर मावग्राफोरनि मा होनो खुगानिफ्राय रायलायनायफोरखौ
उम
थालिर गायनो थाखाय फार्स्टआवनो हाखौथ‌ थालिर गायनो हाखौ नाय नायबाय बिदिनो एसे सिदोब दोब बां द्राय गोरानबो नङा एसे माने मोजां हाखौ नायनानै गायो खोमा ओमफ्राय उनाव ओ थालिर थालिर खौ गायनोब्ला थालिरनि मा होनगोन बेखौ थालिर बेदर ना मा होनो ना
थालिर खिथा होनो खोमा थालिरनि आलु बे रोदा गोनांखौ
औ जों बे जों थालिर बेदर बुरा होननानै बुं एसे खोनाफ्रामो ओमफ्राय बेलेगबो होनबावो नामा थाय बेखौ माने हाखर बे थालिर गायगोन जायगायाव हा जावनानै बे हा हाखर जावनायाव माबाफोर एसे ओ आजिखालिथ' हा हासारफोर बाहायखायो नालाय बेखौबो एसे होफायो नामाथाय आं बारा मिथिला होफायो जानांगौ एसे एसे ओमफ्राय थालिर मुराखौ होबाय बिदिनो फबनानै उनाव थालिरा रज'नो रज' रज'योबाथाय बिराद
थालिरखौ माने रज'नायनिफ्रायनो खिलि जेननायनिफ्रायनो बिराद आदोर लानांगौ आरोना नङाब्ला थालिराव माने लस जायो ओरैनो गायनानै दोनब्लाल' माने थालिर खौ जों माने फिथाइखौ मोजां मोना एम्फौफोरबो जाबाय थायो नालाय थालिरखौ आरो हासारबो होबाय थानांगौ जायो माने न'आव ओरैनो थानायाव बिदि जोथोन जाया जोंनिथिं फालांगिनि थाखायसो मावो नालाय बेनिखायनो बिराद जोथोन लायो आरो
आंथ' बारा मिथिला बिदिनो मुलि होबाय थानायखौ मिथियो हासार होबाय थायो हाग्रा एवनायफोरखौ बेफोरखौ मिथियो देरजासिम बिब्दिनो मावबाय थायो खोमा आं बारा मिथिला आरो
उम
मैखुन मैखुन ओंखारनाय समावबो बिदिनो एम्फौ एम्फौनि मुलि होनांगौ आरो हाग्राबो खिलिबाय थायोना एवबाय थानांगौ बेफोरखौ फोसाबबाय थानांगौ नोंथाङालाय मा मा मिथियो थालिर गायनायनि बागै
आंथ' फ्रायखोनो मिथियो मानो होनबा जाहा बिदि न'आवनो सिगां बागान खालामखानायमोन बेयाव नुदों गावनो गायनोबो मोनदों ओमफ्राय फासटावनो हाखौ गु गुदुं खालामना लाग्रोयो बेनि उनाव मा होनोमोन थालिरनि बे आलुखौ जायखौ माने गायगोन ना माने बेखौ बेयाव हासाराव मोनसे तिरपाल बादि गेदेर खालामनानै हाखर बादि खालामनानै बेयाव माने पुरातन आरो हासार बायदि बायदि हासार होनानै माने बे बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आर' माने बेखौ सोमखांनायनि उनावसो बेखौ दिखांनानैसो माने गायनाय जायो आर' थालिर बिफांख' माने होनबा माने बिदि माने खानस्रि जानो हाया आरो बिदि खालामबाथाय ओ थाबनो जौवो बिफांफोरा थाबनो गेदेर जायो
औ औ होमबा नोंथाङा थालिर गायनो मोनबाय आरोना
मोनदों माने जाहा न'आवनो गायखायो
अ ओरैनो बेसेबांसो दं नोंस्रा थालिरा
बा बिगासो जागोन जाहा गावनो न'आवनो गायो थारमाने
अ मोजाङानो होमबा
उम फास्ट बोसोराव मालभग थालिखौ बोसोरथाम गायदों ओमफ्राय बेनि उनाव जाहादि थालिरखौ गायदों।
अ जोंहाबो गोदो आं जेब्ला क्लास थ्रि फरमोन अब्ला बाबाया बागान खालामोमोन बेनिफ्राय बे उन्दैमोन नालाय आं बारा गोसोआव गैला। ओमफ्राय बेनिफ्राय गेजेराव द्रपस थाथ'नानै फिथा माने एसे मावफिनदोंमोन ओमफाय बेयावबोथ' जोंखौ लाङाना बेलेगावसो माने न'निफ्राय गोजान जायो। गुबुनखौसो माने खाम-खामानि लाग्रा लानानै माने मावहोयो आरो। आरो माने जों थांनोबो मोना मिथियाबो माने बिदि जानानै थायो आरो।
उम आं माने गासैबो प्रसेसखोनो मिथिजोबखायो आरो थालिर बागान खालामनायनि।
उम
गोदों जावनायनिफ्रायनो थालिर ओंखारनायसिम मा मा खालामना गासैबो मिथिजोबखायो आरो।
औ
थालिर मैखुन ओंखारहां ओंखारहां समाव माने बिलाइफोरखौ एसे दानना होनांगौ जाहाथे जाथे माने बियो भिटामिनफोरखौ एसे बुनो लानो हायो आरो गावनिथिं। हासारफोरखौ एसे बोना लानो हायो ओफाय बिदियो बिदि खालामबाथाय थालिरा एसे माने गिदिर गिदिर जायो आरो नुनायावबो मोजां दामबो मोनो बिदियाव ओमफ्राय थालिर गायनायखौ ओरैनोथ' दाइन फुट गु फुटसो माने गेप्स दोननानै गायनांगौ होमबा माने बिफाङा मोजां जायो थालिराबो मोजां जायो आरो बिदि।
औ ओमबा नोंथाङा मोजाङैनो मिथिगौ ना थालिर गायनायनि बागै।
नोंथां मिथिनायाथ' एसे
औ मिथिनानैबो लानांगौ बेफोरखौ नांगौ ना।
बिदिनो गोबां रां खामायनो हायो थालिर बागान खालामनानै गय बागान खालामनानैबो। गय बिफांबो दं गोबां बिदिनो।
औ जोंनिथिंबो दङ जोंनिथिंथ' आसलत ते माइखौनो गायनो नागिरला माने गासैबो गय बि बिफां थालिर बिफां लेबु बागान। बिदिल' आरो बे खोथि गोरान खोथि होनोबाथ' हालदै सबाइ सिबिं बेफो खौल' मावो माइखौ जोंनि एरियाव फ्राय मावलानो माने। गसिबो बागानखौल'
दानियाथ' माइ गायना मानसिफ्रा बानाय जाबाय मानोना ओनबा सान्दुंआबो बिराद जाबाय आजिखालि। बारहावाफ्राबो मोजां नंला बिदिनो बेखायनो मावनो बानाय जाबाय आजिखालिनि मानसिफ्रा। हाजिराखौनो नागिरना मोनला आथिखालाव माइ गायनायनि थाखाय।
औ हाजिराजोंबो आरो माइ गायबाथाय माथो माइ गायग्राफोरा दाना लससो जायो माइ गायनायाव बेसेबां फैसा खारगोन। माइखौ फिथाइया उनाव बेसबांखौनो मोनहैया होननायसो खोनायो आं दानि
उम दाथ' बिदिनो जाबाय।
बेसेबां सैथो आं मिथिया माने जोंहा नखराव माइ गाया नालाय। माइ गायनायनि सोमोन्दैबो बारा मिथिया आङो। जोंहा माने नखराव खेथिखौनो बारा मावखाया दा मावो मा मा होनो उन्दैनिफ्रायनो बाबाया बिदिनो दखान होना होयो नालाय माने बेखायनोसो माखासे बिजनेसफोरनि बागैसो एसे बिदि खेथिफोरनि बागै बारा माने आइदिया गैखाया आंनाव।
उम
उम
दा जोंनिथिंजाय गोबां खेथि खालामनाय जाबाय बिदिनो राबार बिफांबो खालामो पाम अवेलबो खालामो।
अ जोंनि थिं बै
था जों मुंदांखा दं आरो माने
औ
जोंनियाव माने आसामनि बिथरावनो अले भारतनि बिथोरावनोमोन जोंनि माने गवालपारा डिस्ट्रिकटआनो माने थालिर बागाननि थाखाय माने बिखात आरो माने सेथियाव दङ आरो दा।
औ
थालिर मारकेटनि थाखाय।
औ मैदेर फैगोन ना फैया नोंसोनिथिं?
जाहोनथिंथ' बिदि मैदेर फैया दाना नुफेराखै आङो बिदि हाग्रा हाग्रानि मैदेरखौ सानसेबो फैयाखै।
अह
जोंनिथिंजों बिराद थालिर बागान खालामग्राफोरा बिराद खस्थ' मैदेरनि थाखाय। सानफ्रामबो नेहैनांगौ माने।
खायसे खायसे जायगायाव फैयो बिदि हाजो एरियाफोराव फैयो नाथाय दासान्दि जोंनो फैफेराखै आरो बिदि।
जोंनिथिं जाहार खाथिबो जाबाय नालाय।
उम
फैयो आरो मैदेरा।
दा हाला नोंथांङा ओंखाम संदोंना सङाखै?
ओ ओंखामा जोंना दंखायो।